औ ह
अ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां। हेल आं खोनानो मोनास नोंथां औ दासो खोनादों आं आं माने दायो एसे मोजाङा नो दङ।
अ नोंथां बिदिब्ला आंबो मोजाङैनो दङ नोंथां। आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन साव नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
ओ बिदिब्ला जोङो बैसागो फोरबोनि सायाव ओ सावराय ओ सावरायलायनोसै।
औ
उम बिदिब्ला गिबियावहाय नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलथिंहाय बैसागोखौ माबादिहाय फालिनाय जायो गिबियाव फोरमायथिनो हागोन ना फंनैसो?
औ जोंनि ओनसोलथिंथ' बैसागुखौ बिदिनो माने बैसागुआ ओ बैसागुखौ जोङो बोसोरनि गोदान माने बोसोर गोदान बोसोरखौ बरायनाय हिसाबै जोङो जोंनि ओनसोलथिं बिखौ फालिनाय जायो आरो बिदिनो बेयाव बे फोरबोआव जोङो औ आरो बे फोरबोआव मोसौनि फोरबो मानसिनि जोंनि फोरबो आमफ्राय बिदिनो ओ दाउ अमा बेफोरनि फोरबोखौ जोङो लानाय जायो।
नंगौ नंगौ थारैनो नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनि ओन्सोलावबो बै सागुखौ बेबादियिनो जोबोद रंजा बाजायै फालियोजे फालिनाय जायो ओ बुंनो थाङोबा बैसागुखौ जोङो ओ मोननै बागोआव बागोवाव-बाहागोआवहाय राननाय जायो जेरैहाय मानो मोसौ बैसागो ओ आरो मानसिनि बैसागो। ओ बे मोसौ बैसागुखौ जोङो बे मोसौ बैसागुखौ जोङो सैत्र दाननि ओ जोबथि जोबथि दिन एबा जोब थि सानाव जोङो खुंनाय जायो ओ जेरैहाय जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय ओ गोबां बेसादफोर फिथाइ सामथाइफोर नांगौ जायो जेरैहाय ओ दिग्लि लिति बिलाइ ओ थाराय आरो फान्थाव ओ हालदै बायदिसिना बेसादफोर नांगौ जायो नोंथाङाथ हयथ बेखौ मिथिखायै जानांगौ। ओ आरोहाय थिग आरोहाय थिग बेबादिनो ओ मोसौखौ जि दिन खालि थुखैगोन बै दिनखालि जोङो मोनसे आइजें आइजेंआव जोङो बेफोर फिथाइ सामथाइफोरखौ हानानै लानाय जायो आरो जोङो बेखौ हानानै लाखांनायनि उनाव औवानि आरुं जिरनानै जोङो जोंनि ओनसोलफ्राव माला खालामनाय जायो थिग बेबाददिनो जोङो मोसौखौ फो थारफोराव ओ थुखैहैनाय जायो ओ फोथारनि जाम्फै‌ एबा नालाफोराव जों बांसिनै थुखैहैनाय जायो आरो जों बेहाय गोदोनिफ्रायनो गोदो आजै आजौनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे नेम दङजे ओ मोसौ थुखैनायाव जोंहा लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बे खुगा मेथाइखौ नोंथाङा हयथ खोनाखादों जानांगौ। ओ बे खुगा मो बे खुगा मे थाइआ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंनि बर' माहारिनि मोनसे ओ मानिजाथाव बेखौ बुं थां ओ बेखौ मानिजाथाव होननानै जों फोथायनाय जायो ओ थिग बेबादिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबादिनो फालिनाय जायो आरो जों मोसौखौ थुखैखांनानै फोथा फोथा गोसोम एबा हांगारजों थाव गुबै लगायनानै फोथा फुननाय जायो आरो जोङो बै दिनखालि मोसौखौ जोबोद उदाङैनो हगारना होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलफोराव ओ बैसागो जों लोब्बा लानानै ओ बैसागो बैसागोखौथ जोंना जोंनि ओनसोलाव स्नि उम सानै फालिनाय जायो आरो बेबादिनो जों बै सागोनि सेथि खालाराव ओ गामिनि रायजो राजा एबा गासैबो ज जालायनानै मोनसे जायगायाव थुबुर जालायनानै जोङो जोंनिख्रुइ देरसिननो मान होयो आरो जोंनिख्रुइ उन्दैसिनखो जोङो अननाय होनाय जायो ओ बेबादिनो जोङो बैसागुखौ फालिलां नाय जायो आरोहाय नोंथाङा बेखौथ मिथिखायो जानांगौ बैसागुआव गोखा गोखै मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ जानाय जायो। अ हयथ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेखौ जों सोलिखायो एबा खालाम खायो जानांगौ थिग बेबादिनो जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोखा गोखै जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला दिंखिया खारौ खान्दाय मानामुनि फसला ओं गासैबो जि मोनो मिथिंगाया एक्स एकता मैगं थाइगंफोरखौ जानाय जायो आरो बे मैगं थाइगंफोरखौ जानायनि जाहोना जाबाय गोदो गोदाय आजौ आजौनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे नेम जेरैहाय जोङो बे मैगंफोरखौ जायोबाथाय सानाय सुनाय बेमार आजार जेन देहायाव ओ से बोसोरनि थाखाय एबा जिनै दानसिमहालागै जोंहा जेन जेबो बेमार आ जारफोरा साफादेरा मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसादफोरखौ जाबा मुलि हारि गासैखौबो जोङो जानाय जायो थिग बेबादिनो फालिनाय जायो बेबादिनो हयथ नोंसोरनि ओनसोलावबो बेबादि फालिखायो जानांगौ।
औ फालियो नोंथां।
थाङोबा आरोबा जोंनि ओनसोलफोराव बैसागुआव जोबोद गाजा गोमजायैनो रंजायो। उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेर सिमहालागै जों गासैबो ज जालायनानै खाथि खालानि ओनसोलफोराव मोसानो थांनाय जायो बे मोसानो थांनायाव जोंहा हिन्जावसाफोरा दख'ना गोमो जोमग्रा गोजा बिदिनो गस्ला गोजा गाननाय आरो फुथा फोना देलाय मालायजों माने बे बैसागोखौ रंजाहो थांनाय जायो खाथि खालानि आरो हौवासाफोराबो बुंनो थाङोब्ला गस्ला गुफुर गामसा गोथां आरनाइ बायदिसिना लानानै जेनेबा मो सानो ज ज थांनाय जायो थिग बेबादिनो बैसागो मोसानायाव ओ बेयो मोनसे नेरसोनखा बर' हारिनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जेरैहाय दामजु दामग्रा दामग्जु दामग्रा देग्राफोर जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा आरो थरखाखौथ नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ बेयो औवानिफ्राय मोननाय मोनसे ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोननाय आगजु नोंथाङाथ बेखौ मिथिखायो जानांगौ। अ। बे थरखाया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे ओ जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। थार ओ जोंनि ओनसोलफोराव बैसागुखौ बुंनो थाङोब्ला बेबादियैनो फालिनाय जायो आरो आरो आरो जोंनि ओनसोलफोराव बैसागुखौ खुगा मेथाइजोंनो खननानै मोसानाय जायो ओ बेबादिनो बैसागु बोथोर सफैनाय लोगो लोगो दंफां लाइफांनि बिलाइफोराबो सोमखोर गोथां आरो लोगोसे दाउ खौवौ गाबनायजों मान्दार बिबार बारनायजों जोंनि ओनसोलफोराव माने ओ गोसो ओ जोंनि ओनसोलल नङा गासैयाव बैसागु बोथोर सफैनाय लोगो लोगो गोस गोथां सोमखोर दंफां लाइफां बिलाइफोराबो गोरलै बिलाइ खिलिनायजों जोंनि गोसोआ बे बैसागो बोथोराव असिफावो आरो बैसागु-बैसागुखौ जोङो जोबोरैनो गाजा गोमजायै रंजानानै दिनखौ बारहोनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबादिहाय बैसागुखौ जेनेबा मोसाहैयो बेफोरनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ जेरै औ जेरै नोंथांमोननि ओनसोल थिंजाय ओ जेरैहाय बैसागुखौ फालिनाय जायो जोंनि ओनसोलथिंबो बैसागु फोरबोखौ बिदिनो फालिनाय जायो जेरै सैत्र दाननि ओ जोबथा माने जागायजेननाय बा जोबथा से खालार खालि मोसौ थुखैनाय औ मोसौ थुखैनाय। आरो मोसौनाव हांगार फोननाय बा बेखौ मानो औ बिखौ मानो फोनो होनोब्ला माने मोसौनाव दमालु जाया होननानै जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा फोथायनाय दं।
नोंगौ थारैनो
औ आरो बेखौ बे मोसौखौ हांगार ओ फोनखांनायनि उनाव ओ बिदिनो जाम्फैयाव थुखैनानै बा बिदिनो ओ ओ
नंगौ नोंथां थारैनो
औ माने बिनियाव ओ हांगार फोनखांनानै बेखौ ओ गुवार फोथाराव गारनानै हगार हरो जाहोनानो जाबाय जे ओ मोसौ बे हांगारखौ मोसौ मोसाफोरा गिना खारो होननानै जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा फोथायो।
नंगौ नोंथां थारैनो जोङो बे बे फोथार थुनायनि गुब बै गुबै फोरमायदिया जाबाय गोदो-गोदायहाय जोंहा मोसा लख्राफोरा जेन जोंनि मोसौफोरखौ जानो नागिरोमोन नोंथाङाथ' हयथ' बेखौ मिथिखायो जानांगौ। ओ गोदोहाय बे म मोसा, लख्रा फोरा माने जेन जाया होननानै बे मोसौनि बिगोमा एबा न'नि बिगोमाफोरा मोसौखौ जोङो फोथा फुननानै फाख्रा खालामनानै जेनेबा हाग्रा बारिफोराव हगार हरनाय जायोमोन बेबायादिनो जेन मोसौआ मोजाङै मोजां न'आव सफैफिनो बेनि थाखाय बेबादिनो जोङो माने गो गोदोनि नेमखान्थिया दासिमहालागै सोलिगासिनो दङ जेरैहाय जोङो बेफोरबो मोनफा मोनफा आरो खुगा मेथाइफोराबो लावजा फान्थाव जा बेफोरबो माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे नेमखान्थि होननानै जोङो मानिनानै सोलियो आरो आथिखालाव गोबां आ फारागथिबो नुनो मोनदों जे हयथ' बेखौ नोंथाङा मिथिखायोै जानांगौ जोंनि ओनसोलफोराव जेरैहाय बैसागुखौ लोबबा ला फिननानै स्टेज प्रग्राम एबा बैसागो मेला बैसागो फोरबो नोंथाङा खोनाखादोंना
औ नंगौ नोंथां थारैनो
ओ बेबादि बैसागो फोरबोआव फोरबोखौ लोब्बा लाखिनो खुंनायाव जोंहा गोबां एडिय' रेकर्ड बायदिसिनाथ बांसिनै रंजानाय नुनो मोनो जेरैहाय जों खासे रोजाबगिरि एबा देंखोगिरि लाबोब्ला जोङो ओ बे देंखोगिरिफोरा ओ गोबां इडिअ' रेकर्डफोरजों सल' खननाय जायो ओ मेथाइ खननाय जायो बेफोरखौ जोङो माने दाब दाब जायगानि बा खाथि खालानि ओनसोलनि मानसिफ्रा थांनानै गोबां रंजाहोयो आरोहाय जोङो बे बैसागोजों लोब्बा लानाय खुंजानाय फोराव जोङो उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिमहालागै खारनाय बादायलायनाय गेलेनाय ओ दाम बायदिसिना रोजाबनाय मोसानाय बायदिसिना ओ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो आरो जों बेनिफ्रायबो गोबां गियान बुथुमना लानो हायो। बे गोदो गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागु नोंथाङा माबाफोर फाराग नुनो मोनदोंना?
माने ओ बेखौनो बुंनो थाङो जे गोदोनि बैसागुआव बिदिनो ओ बोराय बुरै गथ' गथाय ज' जाय बिमा बिफा ज' जमा जमा ओ मोसानायखौथ' नुनो मोनखायो आरो बिदिनो ओ प्रग्रामफोर लानायखौ गोदोनि बैसागुआवबो नुनो मोननाय जायोमोन। ओ जेराव बिदिनो ओ फाव दिन्थिनाय बा, मेथाइ खननाय बा मोसानाय बेफोरबायदि नुनो मोनखायोमोन। आरो गोदान मुगानि बै आवबो बिदिनो मोसानाय मानाय मेथाइ खननाय बेफोरखौ नुनो मोनो। ओ आरोबाव ओ बिदिनो मेथाइ खनगिरिफोरखौ गोजान गोजाननिफ्राय लिंहरनानै आर'नाइजों बरायनानै बिसोरखौ खन होनानै जोङो। बैसागु ओ प्रग्रामाव बे प्रग्रामाव जोङो रं जायो आरो बेनोसै।
नंगौ नोंथां नोंथाङा बे ओ जेनेबा ओ बैसागुखौ नों-नोंथांनि थाखाय ओ दा फालिनायख आरो इयुनाव माबादिहाय फालिनांगौ होननानै सानो।
नोंथां ओ दिनै जाहा समा जाबाय नामाथाय।
अ अ अ
दे गोजोन्थों।